हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों
औ
नोंथां औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जा
उम नोंथांनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि फिन गाहाम मोननायखौ जासिमहरफिनबाय
औ औ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङ नामा
औ नोंथां उम
औ ओ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय जोंहा मोननैसो आयदानि सायाव एसे सावरायलायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों ओ अब्ला नोंथाङा आंजों सावरायजागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ ओ दे बिदिब्ला जोंहा ओ जोंनि सोरगिदिं आबहावाया मानि थाखाय बा माबाददि गुबुंले जादों बे गुबुंले जानायनिफ्राय जोंनि ओ बारहावाया माबायदि थासारियाव सोलिगासिनो दङ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे सावरायग्रोनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां।
औ
अ जोंनि आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि गा हायानो जोंनि आबहावायानो जोंनि थाखाय गोनांथार नङा होमबा मानसि जिउनि थाखाय। जोंनो अक्सिजेन नांगौ नङा होमब्ला? जोङो अक्सिजेन लानानै जोंनि जिउ जिबि गासैबो जोंनो अक्सिजेन नांगोन बे प्रिथिबियाव जायनो जेनेबा जुथुवआ जोनोम जायो बे गासैनोबो जुथुनो जोंनो नांगौ अक्सिजेन नङा होमबा बे अक्सिजेनखौ जोङो गासै नोबो नांगौ आरो जोंनि बे आबहावाया गुबुंले जानाया दिनै जोङो गोबां बिथिंजों जों जानायखौ जों दिनै नुदों नोंथां दिनै मिथिंगानि खैसाराव जों दिनै गोबां मा होनो बांग्रि मावनायजों लोगोसे जों अरगें हाजो बेरफु सारनाय बिदिनो जों दैबाना जानाय बिदिनो जों कलकारखाना
औ
नो गारि मटर
औ
गोबां बिथिंजों माने जोंनि दै माने जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो आरो नोंथां। औ बेजोंनो बुङोबा आं गारि घराजों आं गुबुंले जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो जों गारि गुरा गुबुंले जायो होननानै बुङोब्ला जोंनिफ्राय बे गारिनिफ्राय जोङो गोबां कार्बन ओंखारो नङा होमबा उखुन्दै जाय कार्बना जोंनि बे आबहावाखौ बारजों गोरोबफायो बे अक्सिजेननो गोरोबफायोब्ला जों बे अक्सिजेननो गोरोबायो लानानै बे जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामो आरो। बिदिनो जोंनियाव साउन्ड पलुसनखौबो गुबुंले खालामो मानोना गोबां गारियानो साउन्ड थायो माने गारिया जेनेबा एसे साउन्ड गोसा गाबो नङा होमबा सोदोबा गोसा होयो खायफा खायफा गारिया जायनि थाखाय सोदोब गुबुंलेनायबो जायो। बेफोरबो मोनफा मोनफा आबहावाजोंनो गोरोबफ्लेनाय आरो थिग बिदिनो जों आथिखाल आथिखालाव जोङो गोबां गारिखौ जोङो इलेक्ट्रिक गारिजों जायखौ बेटारि चार्जारजों खारनायखौ जों गोबां नुयो नङा होमबा जायनि थाखाय बेफोरखौ खालामबोला जोंनि आबहावाया एसेबाबो सेफ जायो आरो। आरो जों आबहावा गुबुंलेनायखौ जोङो होबथानोब्ला जोंनो नांगौ रोखोमनि जों बिफां गायनांगोन जोंनि बे प्रिथिबियाव जोङो बिफां लाइफांखौ जों गायनानै लानो हानांगोन। मानोना जों बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो अक्सिजेन मोननो हाया बिनि थाखाय आबहावा गुबुंलेनाया जायो आरो नोंथां अब्ला आं मिथिनो लुबैदों नोंथांनि फ्राय एसे जेनेबा जों आबहावा गुबुंलेनायजों लोगोसे जे जों मा मा बिथिंनिफ्राय जों आबहावायाबो गुबुंलेया जाबावो।
औ औ औ आबहावाया मा मा बिथिङाव गुबुंले जायो होननानै बुङोब्ला गिबिसिन गुबुंले खालामग्रायानो जाहैबाय जों सुबुं माहारिया मानो होनना बुङोब्ला जों सुबुंफोरा बायदिसिना जानाय लोंनाय गाज्रि सेवनाय मुवा बेसादफोरखौ जानला मोनला जायगाफोरावनो गारलनाय जायो आरो। बेनि थाखायबो जोंहा गुबुंले जायो आबहावाया। जों सुबुं माहारिखौनो गाहाय होननानै बुंजागोन मानो होनना बुङोब्ला सुबुं फोर गावनि जानाय जानाय लोंनाय बा गाज्रि सेवनाय मुवा बेसादफोरखौ खाथि खालायावनो गारलानानै दोनो जायनि जाहोनाव बारहावाजों बेफोरो गोरोबफाननानै बे सेवनाय सेवनाय मोनामनायानो जोंनि देहायाव हाबो जेराव जों हां लायो बेयाव जोंनि देहायाव बेफोरनो हाब फिनो बिनि थाखायबो जोंनि देहाया एसे बेरामाव बेराम जानो थाखाय आखाय गोरलै जायो आरो आरो बुंनो थांङोब्लाथ' औ बुंनो थांङोब्ला जों आरो दंबावो जेरैहाय जोंनि दै गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानायखौबो बायदिसिना गिदिर गिदिर दारिमिनफोरखौथ' दैमा खाथि फुथि बा दैमा सेरफोरावसो बानायखायो मानो होनना बुंङोब्ला बे दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि सेवनाय मुवा बेसाद बा माबा मोनसे आलुनि गुदामानो जा बा पियासनि गुदामानो जा बैफोरखौ सेवनाय मुवा बेसाद खालि मा खालामो दैयाव लसेनि थाखायबो दैफोरा गुबुंले जायो आरो बिदिनो गिदिर गिदिर बा बबेबा गोजान जायगायाव मन्दिरफोरावबो बिदिनो दै खाथि खाथि दैमा सेर सेर सेराव बिदिनो मन्दिर बानायायो बेवहाय फुजा खालामनो थांनाय सुबुंफोरा बे दैमायाव दुगैयो बिदिनो गोबां रोखोमनि फुजा फुजाफोरखौ बे दैयाव होनाय जायो। जायनि जाहोनाव दैयाव गुबुंले जायो बेयाव दैयाव बायदिसिना बिदिनो मुवा बेसाद गारनायजों बिबार माला बायदि गारनायफोरजों मा जायो दैयाबो बेजोंनो गुबुंले जायो आरो नोंथां औ औ नंगौ
जोंनि गुबुंले जानाया गोबां औ
औ औ
जोंनि दै गुबुंले जानायखौ नोंथांङा बुंबाय थिग बिदिनो जोंङो। जों कलकारखानाजोंबो जों गोबां गुबुंले जायो नंङा होमबा नोंथां। जायनि थाखाय जोंनि कलकारखानाया गोबां जायगायावनो दिनै फेक्टरि खुलिबाय। जोंनि बे हालामावबो गोबां जायगायावनो जेरै स सााबलाइनि फेक्ट'रि दंङो। आरो जोंनिथिं बुंनो थाङोब्ला ए एफाग्राब बिदिनो कम्पानिनि फेक्टरि गैया जोंनि बे हालामाव अ अब्लाबो जोंनि बे बाहाय सालाइ बागान द जायफ्रा गार्डेन साइ गार्देन टि गार्डेन बेफोराव
औ औ।
एसे एनै कम्पानिया दोंङो जायजों कलकारखानानि गेजेरजों जोंङो साप्लाइखौ बेयावनो जेरै सावनानै साबलाइखौ जोंङो गुबुन देखाव फ फाथायहरो आरो अब्लाबो बिनि उखुन्दैआ एफाग्राब जोंखौ एफेक्ट खालामाखै मानोना
अ अ
ओनसोलाव गोबां बिफां दोङो जायनि थाखाय बिसोर अक्सिजेन खालाम हायो बिसोर नोंथां ओनसोलावहाय बिदि कलकारखानाफोर दंङो नामा नोंथां
औ जोंनि ओनसोलाबोथ' एसेबां नोगोर ओ ओनसल नंङा नाथाय जोंनि ओनसोला गामि ओनसोलसो जोंनि ओनसोलफोराव बांद्राय कलकारखाना गैयाखौनो बुंजायो जों नुफेराखै नाथाय बा बुंनो। थांङोब्ला जोंहा नोगोर बे नोगोर फोराव गोबां रोखोमनि बिदिनो सेवनाय मुवा बेसाद गाज्रि मोनामनाय कलकारखाना बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव। ओ नोगोरनि सुबुंफोरनावसो बांसिन बेराम आजार जानाय खौ जों मोनथियो बा नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ औ अब्ला जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो जि बिदि एफाग्राब जोङो कलकारखानाया गैया नङा होमबा। जोंनि बे ओनसोलाव जोबोर जोङो मोजां अक्सिजेनखौनो जोङो मोनो आरो लोगोसे जोङो। टाउन ओनसोलावथ' नोंथाङा बुंलांखाय टाउन ओनसोलाव जोङो गोबां रोखोमनि बेमार आजार बाजारा जोङो बांसिन जायो बेयाव नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन मोना। माने पियर अक्सिजेनखौ बिथांमोना हां लानो मोना गेसाव गोफोनि लेथ्राखौ। खौ हां लायो बिनि थाखाय गोबां मानसियानो लांसनि केन्सार जायो लांस औ बेमार जायो आरो बिदिनो देहाया उइक जालाङो मोजां अक्सिजेन जोंनि देहायाव जोङो मोनाब्ला जोङो फारफ्रोमथिनिफ्राय जोङो। माने जोंनि देहाखौ नाख्रेबगोन आरो बेमार आजारा बेखायनो जोङो। फांसे बिफां गायोब्ला जोङो दस जि फां बिफां गायनांगौ होननाय जोङो। खोथायाव दङ बेखौ जोङो साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो फालिनांगोन आरो आरो जों नोगोर सोहोर खौबो जुदि बिफां गायन हायोब्लाथ' जोङो गोबां जोङो। बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन आरो मानोना टाउन ओनसोलाव नांगौ रोखनि हाया एभलेबोल जाया आरो हानि आथिखालनि थाखायनो बिथांमोना बिफां गायनो होनब्लाबो नोगोरफोराव बिफां गायनो हाया आरो अब्ला जोङो आबहावायाथ' गोबां रखोमनि जायो नङा होमबा नोंथां जेरै अरगें हाजो बेफोर सुफुंनायनिफ्रायबो जायो जेरै मैगं हाजो बेरखंबाला बेयाव गोबां हाजार हाजार बिफांखौ बियो खामग्लिनानै सेवहांगार खालामो जायनिफ्राय उखुन्दै गयो आरो बिथां बेफोरनि हाय फोर दैयाव गोरोबफ्लानानै जेनेबा थाङो लैथोफोराव गोलैहैयो। आरो दैसाफोराव गोलैहैयो बेफोरनिफ्रायबो आबहावाया गुबुंले जायो आरो। आरो बै बांग्रि मावनायाव जोङो गिदिर गिदिर हाफोरा गुगानानै। बेयाव बै इसिंनि हा लेथ्रायाबो सथिं फैयो आरो। जोंनि हायाबो सिङाव हाबलाङो बिदिनो बेफोरनिफ्रायबो जोङो। बारे मावनायनिफ्रायबो जोङो जोंनि आबहावाया गाज्रि जानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोङो लेन्डस्लाइद जायो होनना बुङो जायखौ नङा होमबा नोंथां बे हाजो ओनसोलाव बेफोर बांसिन जायो जायनि जाहोनाव बिफां लाइफांफोरा गोलैनानै हायाव दैयाव गोलैहैजोबो गोथौ हाखराव बेफोरनिफ्राय सेवनानै जायो गेसजों ओंखारगोन बेफोरबो जोङो आबहावाखौ गुबुंले खालामनो हायो आरो नोंथां। अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आबहावाखौ आरो जोङो सोदांनोबा आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा खालामनोब्ला जों सुबुं माहारिया माबा खालामनांगौ
औ नोंथां जोङो आबहावाखौ रैखा खालामनोब्लाथाय। जोंहा जों सुबुं माहारियानो सांग्रां जानांगोन जेरैहाय जोङो आबहावाखौ गुबुंले खामनायनिफ्राय बासायनो थाखाय जोंनि जानाय लोंनाय थानायफोरखौ जों। नांगौ बायदियै मोजाङै बाहायनांगोन बा गाज्रि सेवनाय मुवा बेसादफोरखौ जों दाबसे जायगायावनो हाखर सावनानै बे हाखर मोनसेयावनो जों फबनानै दोननांगोन बा बे मोनसे जायगायावनो जों। गारनांगोन आरो बिदिनो आरोबाव बारहावाखौबो मोजां खालामनो थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां गायनो
औ
औ ओ
औ नंगौ औ-औ अब्ला नोंथां जोंहा
बेफोरखौ जोङो मोजां थाइसे मोनसे औ-औ-औ-औ बिदिब्ला नों थां दोन्थ'लायनोसै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ